औ नोंथाङा दा फ्रि दंना नोंथां?
औ नोंथां आङो दा फ्रियैनो दङमोन।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामहरदोंमोन नोंथां।
अ नंगौना नोंथां बेथ' मोजांनि बाथ्रा नोंथां बिदिब्ला मा आयदानि सायाव सावरायलायनो?
औ नोंथां थारैनो। आयदाया जाहैबाय नोंथां जोंनि बर'फोरादि गोदो मोनसे सावरि बादालि जानाय हुदा दङ नङा होमबा नोंथां? दा बेफोर माब्रैमोन आरो मानो जायोमोन नङा होमबा नोंथां? आरो मा मारै जायोमोन एसे
औ।
बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
नंगौना नोंथां? बेथ' जोबोद मोजां आयदा औ।
औ नोंथां नोंथाङा जागायग्रोनो ना आं जागायग्रोनो नोंथां?
जायो नोंथां जागायनोब्लालाय नोंथाङा जागायग्रोदो दे बिदिब्ला।
औ जागोन दे, अब्ला आंथ' आंनो जागायग्रोनोसै नङा होमबा नोंथां? ओ साव -रि बादालि जानाय नङा होनबा नोंथां? नोंगौ जोंनि बर' -फोरा गोदो सावरि बादालि जानायखौ जोङो गोबां खोनाबोदों बा नुबोदों। बा जोंबो माखासे जाबोलायनो मोनदों नङा होमबा? उन्दै समफोराव नोंथां आरो जों फरा बिजाब -फोराव गोबां बे सावरि बादालिनि सायाव जोङो फरायबोनो मोन्दों आरो। आरो मिथिबोदोंबो नङा होनबा नोंथां? दा जोंनि बर' -फ्रा मा खालामोमोन बै समावहाय आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथां बेखौ मखनांगोन दि जोंनि बर'फ्रा बांद्राय सोहोराव थानो मोजां नङै मोनसे हारि होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? थां जोंनि गाम जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि बर' सुबुंफोरा बांसिनावनो गामि ओनसोलाव थानानै गाव गावनि जिउखौ खुंनो बा रायजो जानो मोजां मोनो आरो मोनसे हारि आरो दा जोंनि बर' सुबुंफोरा टाउन सोहोरफोराव बांद्राय गारिनि होंगो दोंगो बेफोरबायदियाव थानो मो जां मोना आरो दा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा गामिफोराव बा हादान सिफाय सिफाय नङा होनबा नोंथां रायजो जाबोनायखौ जोङो खोनाबोबाय थादों आरो मानो होनोबा जोंनि बर'फोरा मावनानै जानो जोबोद मोजां मोनो। माने आबाद मावनानै जानाय बा बायदि बायदि आरो बेफोर मावना नै जानाय खामानिखौ बांसिन मोजां मोनो आरो जोंनि बरफोरा दा गोदोनि फ्रायनो जोंनि बर'फोरा जेरै गामि ओनसोलाव थानानै बा बहाबा मोनसे मोजां जायगा नुनानै बेफोर ओन जायगाफोरखौ हादान सिफाय सिफाय थाबोदोंमोन आरो बै समाव। ओमफाय मा जायोमोन नोंथां बै समावथ' हान्था मेलाफोराबो मोजां नङामोन नालाय नङा होनबा नोंथां थांनो फैनो था फ्राय मोजां नङा लोगोसे खाथिफोराव बा बाजारफोर बा नोगोरफोर गैया टाउनफोर गैया नङा होनबा नों थां मा जायोमोन बै समाव जोंनि बर'फोरना रांखान्थि आरजिनायाव गोबां जेंना जायोमोन आरो रां आरो लोगोसे गावनि नांगौ मुवा बेसादफोर लायनो लाबोनायाव खस्थ' मोनोमोन दा बै समाव मा जायोमोन जोंनि बर'फोरा रांखान्थि हालोदनि आंखालावहाय गावजों गाव मोनसे हेफाजाब होलायनाय बा अनज्लायलायनायनि गेजेरजों रायजो जालांनाय दा बेखौ जोंनि बर'फ्रा बोजबनानै लायोमोन आरो जेरै खोथाथे खोथा नोंथां जेनेबा जोङो न' लुनांगौ नङा होमबा नोंथां बै समावथ' बेफोरबायदि मिस्थ्रि थिस्ट्रिफोर गैयामोन नालाय नोंथां दा न' लुनो था खाय जोंनाथ बै समावथ इथा बाला बेफोरबायदि गैखायामोन नालाय बा बै समाव मा जायोमोन जोंनि बर'फोरा बांसिनानो थुरिनि न जायखौ होनो जों जिगाबनि न' होनना बुङो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि न' लुनानै थायोमोन आरो जायखौ होनो जोङो इन्जुर जायखौ दानि दिनावहाय मा इथाफोरजों लुयो नङा होमबा नोंथां नाथाय बै समाव मायोमोन एंखोरफोरजों लुयोमोन आरो मा एंखोरफोर औ नङाबा मा होनना बुङो औवाफोरजों बा न'आव फाथो सिनायफोरजों नङा होमबा नोंथां फाथो सिनायफोरजों लुयोमोन आरो बै समाव दा मा जायोमोन बै समावहाय नोंथां हाजिराफोर होनो हायामोन नालाय नोंथां बै समावथ'
नंगौ
दा गावजों गाव मोनसे अनलायलायनायनि गेजेरजों बा थालाय लायनायनि गेजेरजों मा खालामो मोन हेफाजाब होलायोमोन आरो जेनबा सोरनि बा न'आव जुदि न' लुनांगौ दङब्ला नोंथा नङा होमबा बा न' गायसननांगौ दङब्ला मा खालामलायोमोन गामिनि मानसिफ्रा फैलायनानै ज' ज' लिंनानै साबा सयजन बा दसजन दा जसेबां नांगौ आरोखि दा मा खालामोमोन लिंलायनानै सोरबाबा खामि हेब बाय सोरबाबा न' ओ उखुम होलाबना होबाय जिगाब फोरखौ नङा होमबा नोंथां सोरबाबा हाखर जावनानै होबाय बा सोरबाबा औवा दानबाय बेफोरबायदि सासेया सासे खामानि मावलायनानै मा खालामोमोन न'फोरखौ लुनानै होयोमोन आरो बै समाव सानसेयावनो लुना होयोमोन न' गंसेफोरखौ। ओमफ्राय मा जायोमोन बे समावहाय न' लुना होनसै नालाय बिनि उनाव मा खालामसै ओ जेनेबा जेब्ला जायनि न'आ मालिकआ जेनेबा बे न'खौ लुबोदों मानसिफोराव लेंहरनानै, नङा होमबा नोंथां? मा खालामोमोन बे स समावहाय बे जौ बेदद एसे जाहोयोमोन आरो जौ बै ज-जौआथ' थ' जेनेबा बै समाव बिदै नङा होमबा नोंथां दाबखा। जायखौ जोंङ हानि बे दाबखाफोराव फिनानै दोनखायोमोन आरो जौफोरखौहाय। बे समावहाय बिदिनो न' न'खरनि मानसिफोरा एसे एनै बिदिनो आलुफोरजों बा बेदर न'आव मोन्नाय दाउ, नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरखौ माबानानै सारलाबायनानै जाहोयोमोन आरो खामायजोबखांनायनि उनावहाय। दा आरो लोगोसे बेयाव एसे बिदिनो माखासे रंजानाय मेथाइफोर रोजाबलायसै। बा खनलायसै नङा होमबा नोंथां? माने बेनायनि गेजेरजों बिदिनो रंजायै रंजा जायोमोन आरो दा जों बेफोरखौबो माने मोनसे सावरि बादालि जानाय होनना बुङोमोन आरो नोंथां। माने सावरि बादालिया जाहैबाय मिनिङा बेनो सासेआ सासेखौ मदद होलायनाय आरो। बेफोरबायदि औ। जायनो नांगौ बेयाव लेंहरलायनानै एसे एनै हेफाजाब होलायनाय आरो। फैसानि बदलैहाय नङा होमबा नोंथां? फैसा होआ नालाय बेफोरबायदि आरो। दा नोंथांखौबो एसे सावरि बादालिनि सायाव एसे फोरमायना होनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायनाय थाबाय आरो ना।
औ नोंथां जागोन दे बिदिब्ला। ओ नोंथाङाबो सावरि बादालि जानायनि सायाव जिहेतु गोबां बा थाराखौ आंनो फोरमायनानै होबाय आरो बरनायलांबाय सावरि जाना आरो बा सावरि बादालि जानाया मा बुस्थु आरो बियो जों गोदोनि मानसिफ्रा माब्रै माब्रै सावरि बादालिखौ जाबोदोंमोन, नङा होमबा नोंथां? दा नोंथांनि फ्राय बेफोर गोबां बाथ्राखौ मिथिनो हानायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथांखौ आङो गिबियावनो साबायखर होगोन आरो दा नोंगौ नों बिथां बुंलांनाय बायदिनो आंनि जे मोनथिनाय आरो नुनायफ्राव गोदोनि दिनाव आबै आबौमोननि दिनावहाय बिदिनो मानसिफोरा जोङोथ' हाग्रा ओनसोल ओनसोल थांनानै थाबोनाय सुबुं हारि नालाय, बर' माहारिया। बिदिनो हाग्रा सिं सिं बिदिनो हादान सिफाय बायनानै रायजो जाहैदोंमोन। जायगा नागेर नागेर। औ बर'फ्रा माने पिस लाभार बायदि आरो मानि सुखुखौ हास्थायग्रा मोनसे हारि। बिसोरो जे जायगाया निजोम जेराव माने रावजोंबो नांज्लाय खमज्लाय गैया रावजोंबो एना गोरोन्थि गैया बेबायदि मोनसे सोदोमस्रियाव थानो मोनग्रा बा थानो लुबैग्रा मोनसे हारि आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेबायदिनो बिसोरो बेबायदि सोदोमस्रिखौ नागिरबायो नागिरबायो। बिदिनो मोजां जेरावहाय माने जायगा दङ हाग्रा बंग्राफोर बेफोरावहाय आराम सनस्रांनानै बेबायदि जायगायाव निजोमै थानो थाखाय जाखायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बेबायदियाव थायैजेननानै बिसोरो फिसा फिसौ बिमा बिफा बिहाव बिखुनजो ज' ज' बिदिनो रायजो जाबोदोंमोन गोदोनि दिनाव। दा जेब्ला मोनसे न' न'खरहा आफोद खैफोद जालायो होमबा गावजों गाव बिसोरो हेफाजाब होलायोमोन। गोदोनि दिनाव रांखान्थिनि बिथिङाव नायोब्ला बयबो गोरिब न'खरनिखामोन नालाय। बेनि थाखायनो जोंनि सुबुंफोरा रांखान्थिखौ बांद्राय नांगौ बायदि गोसो होआमोन आरो औ। बिसिना जानाय आरो थांनानै थानाय बे मोननै बेसादाव बिसोरो बांसिन गोसो होयोमोन जिहेथु जोङो नोंथाङानो फोरमायखाबाय जोंङो दा रांखान्थि गैयैनि जाउनाव मा खालामोमोन बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय सोरनिबा न'आव जुदि गंसे न' लुनो गोनांब्ला जोङो बे ग' गामिनि मानसिफ्रा बयबो ओंखारलायनानै हेफाजाब होलायनाय बेबायदिनो मेल मिटिंखौ जेरै जों लेङो बेबायदि न' न' थांनानै खोन्थाहैलाय लायोमोन दिनै आंनि न'आवहाय फैनांगौ माने सावरि जानाय हाबाफारि दङ मोनसे न' लुनांगौ औ बयबो फैलायनो ओंखारनो फैलायबानो जाबाय होननानै दा बयबो होनहरलायसै आरो जागोन दे नोंथां बिदिब्ला जों दा थांसै नुजाहैसै बा सानसे सिगांनो लिङोमोन सोरबा सोरबा गाबोन औ नङाबा हास्लाबा नालाय फुंनिफ्रायनो मावो नालाय नां मा होनोमब नोंथां दा बयबो ज' ज' ज' बिदि ओंखारबोलायोमोन आरो खामानि मावनो दा नोंथाङ खोन्थानाय बायदिनो ओंखारखांनानै उ फुंनिफ्रायनो बिसोर बेयाव जाफैयोमोन दा न' लुनो थाखाय मा मा खामानि मावनांगौ खौ मावोमोन आरो जेरै सोरबाबा औवा दानबाय सोरबाबा फुराना न'खौहाय बोलाबबाय बा सोरबाबा दुरुं सैबाय औवानि दुरुं बेबायदिनो सोरबाबा इन्जुर जुमबाय फाथसिनानि बा रायदोंनि बेफोर इन्जुर दुमसै हास'ननोसै सोरबा बिदिनो हेबसै सोरबा बा खुन्थिया गायसै
औ नोंथां
बेबायदिनो ज' ज' ज' ज' खामानि मावनाय नालाय खेबसेनो दसजन गाहाम बिस जन गाहाम मानसि ओंखारो एखमबा पन्द्रजन गाहाम दा बिसोर मानसिफ्रा ख बिदिनो खौसे जानानै हाबा मावोमोन आरो जेबो रां नाङालासिनो बयबो दा बेबायदि खौसेयै आखाइ होनायनि थाखाय मोनसे खामानिखौ थाब हायोमोन आरो मालाय ओमफ्राय न' गंसेखौ बिदिनो जाब जुब सानसेयावनो लुनानै होनो हायोमोन आरो बिदिनो थुरिनि न' गोदोनि न'आथ' जोंना थुरिनि जोबसिोम नालाय बेबायदि जेब्ला बे न'आ लुखाङो होमब्ला बिदिनखालि सावरि जाय मानसिहा न'खराव लेंदोंमोन सावरिखौ बिनि न'खरावहाय बिदिनो जानाय लोंनाय जानोसै आरोमा दानालाय रंजा बाजा खामानियाबो मावबाय लोगोसे जानाय लोंनायबो जाफाबाय आरो बिसनि न'आवनो औ जाय न'खरा बिसोरखौ सावरि बादालि नुदों बिसना माने बेदर आरि ओंखाम जौ बिदि लाबोलायनानै बिसोरनो जाहोनोसै लोंहोनोसै आरो मालाय दाना बिसोरबो बावनो फुरथि जानोसै आरो सानसेनि मोनजानाया बेजों मोनजाबाय औ सानसेनि मावबाय सानसेनि मोनजाबाय बेबायदिजोंनो खुसि जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव रांखान्थिजों बांद्राय लोब्बा गैयामोन दा बेबायदिनो बिसोरो सावरि जालायदों आरो आरो न' लुनायल' नङा बिदिनो लुखांनाय न'खौ आरो जुदि लिरनांगौबा हिनजावफोरखौबो बिदिनो ज' लिंसैलाय हिनजफ्राबो ज' बिदिनो हा गाग्लिनाय सोरबाबा लिरनाय सोरबाबा रोगानाय बेबायदिनो न' गंसेखौानसेनो होोजोबनो हायोम आरोब' हिनजावखौ लिरनायखौ औ बेबायदिनो औ औ बनलायनाय हाग्रायाव
औ नों
मोनानसेैलायनो होमबा बिसोरो हाग्रायाव ज' ज' थांसै दाना बन लायनानै जि दिनखालि हाबा जानांगौ बै न'खरनि थाखाय बिसोरो बनखौबो सिननानै दोनफैजोबखायो आरो सावरिबादालि बेखे खान्थिजोंनो बिसोरो ज' ज' ओंखारलायोमोन बिदिनो माइहफुंनाय सोरनावबा औ हालेवनानै दोननाय बेखौ हाथर देख्रुबनाय आरो आलि खोलायनाय बेफोर गासिबो माने सावरि बादालि दानायजोंनो ज' ज' जायोम नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां गासिबो औ
दाथ' जोंना समाव जाबाय जोङो सावरि बादालनि सायावखौ औ हास्लाबला बोरायज्लायजोबनो जोङो होमब्ला बिसिखौनो रायज्लायनानै दोनथ'नोसै नङा होमबा नों थां औ औ गोजोनथोंसै नोंथां गोजोनथोंसै